औ नोंथां औ खोनादों
अ ओरैनो दं नामा नोंथाङा?
औ औ दं आं दायो ओरैनो दंथ'यो।
ओ अब्ला दसे सम लायरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ। हागोन।
ओ अब्ला जोङो ओ मा होनो जोङो खेथि खालामा लाबासिनो माने ओरैनो खालाबायनानै जानाय बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै जानाय मैगं थाइगंनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ जेनेबा बेफोरबायदि जों खेथि खालामना लाबासिनो हाग्रा बंग्रानि मैगं माने गोबाङानो दं नङा होमबा?
नोंगौ।
माने जायखौ जों खस्थ' खालामालाबसिनो माने ओरैनो खानानैल' जायो। अब्ला आंनो एसे खोथाग्रोनोसै माने जोंनि सेहाय मा मा बेफोरबायदि मैगं मोननो थाङो।
नंगौ।
उम। अब्ला बेफोरबायदि मैगं होनोब्लाथ' जोंनिया मेनावनो फैग्रोगोन जों थास' थास'आथ' जोंनिया माने ओ दंफांनिफ्राय लानानै बिबारनिफ्राय लानानै ओ मा होनो ओ थास थास' आयथिंनिफ्राय लानानै माने बेदर बेदरसिमहालागै माने जोंना सब जाजाजोबो आरो बेयो।
उम नंगौ।
ओ बेबायदिनो जोंना थाबावबाय ओरैजाय खायला फिथाइ जिहेथु खायला फिथाइखौबो जों बांसिनानो गायानो माने गायनाय नुआनो माने खायला फिथाइफोरखौहाय। नै दा दैज्लां बोथोराव जेब्ला जेराव माने बारि खनाफ्राव अबेबा खिलिनानै थानाय बा ओ न'नि लांगोनाफ्रावहाय माने जों नागिरनानै दा दैज्लां बोथोराव ओ ना गुरनाय बा लाबजि होनानै मोननाय नाफोरजोंहाय जों बाथोन जानो नागिरो नङा होमबा?
नंगौ।
अ आरो बेबायदिनो जोंना जेनेबा संनानै लादो नोरसिं नोरसिंफोरखौबोथ' जों गाय सोरबाया गायोबाने बांसिनानो नोरसिं दंफांफोरा माने ओरैनो खिलिखायो नङा होमबा गामिफ्रावहाय। ओ गामिनि बारिफ्रावहाय नोरसिं जेरै ओरैजाय खानसिंसा खानसिंसा दंफां ओ सिंग्रिं दंफां सिंग्रिंयाथ' जेनेबा दंफां गैलैरार' माने सिंग्रिंखौबो जोङो बिदिनो ओंख्रि जायो। आरो बिनो थाबाय जोंना लाफा सायख' खिफि बेन्दों ओ गंगार थाइसुरि गोबां बेफोरबायदि आरो जोङो माखासेखौ जोंनि गामियाव मोननो थाङो आरो माखासेखौ जो हाजोआव मोनो आरो। माखासे मैगंफोरा जाहैबाय जोंना ओरैजाय दााव फेन्दा
उम
दाउखिन्दाफोरखौ जों हाजोआव माने जोंनि एसे माने गामिफ्राव मोननो थाङा आरो बिनो ससे थांनांगौ गामिया जोंङो हाजोसे सिङावहाय माने गोबां मोननो थाङो आरो जोंना दाउ फेन्दा ओ बोरमा हान्थु ओनिफ्राय साम' लावथि साम' लावथिफोरखौ जों खारैजों जानो मोजां। जिथु ओ मो आङो ओ लाफा बायदि जोंना एसे फिस्ला फिस्ला एसे मोजां जायो आरो
नंगौ
आामलावथि आरो ओरैनो थाबाय जोंना दिंखिया
नंगौ
दिंखियाफोराथ' माबाफोरजों दाावदैफोरजों एवनानै जानोबो मोजां आरो ओरैनो गोजा एवनानै जानोबो मोजां आरो सिब्रु थाबाय सिब्रुखौबो सिब्रुआबो जोंना आलुफोरजों एवनानै जानो मोजां आरो सिब्रुखौ मोनसे माने माबाखौ ओ गामियारि ओनसोलाव जों मिथियाय मोनसे ओ मा होनो बे जों जेब्ला आइ बेरोना मानसिनावहाय आइगिरनाय जायो नङा होमबा लोमजायो आइगेरबा आइ बेरनाय समावहाय गामिनि मानसिफ्रा बुङो आरो माने बिदिनो जेब्ला आइ बेरो अब्ला माने डक्टर डक्टरनाव माने बेफोरदि मुलिफोर जानानै गोदो नाङा बेफोरबायाददि बुंनाय मोनसे राव दं आरो नंगौ ना नङा माने गामि ओनसो बुङो आरोना बेखौहाय जिहेतु बे समावहाय जेब्ला आइ बेरो अब्ला मानो होनो बे सिब्रुखौहाय सिब्रुजों आलुजोंहाय जानो माने संनानै जाहोयो आरो जायनावा आइ बिरदों माने बे मानसिनो आरो मानो थाखाय होनोब्ला माने आइ बेरोब्ला माने बे ओ सिब्रु आरो आलुखौ संनानै जायोब्ला माने ओ गरम नालाय बे मैगङाहाय ओमफ्राय गरम जानानै माने सिंनिफ्रायहाय माने जेसेबां आथिङाव दंङ माने ओंखारस्रावो होननानै माने बुंनाय खोनादों आरो गामिनि मानसिफोरनि थाखायहाय माने जेब्ला बे आइया माने सिङाव गोदोनानै थायोब्ला मुलिफोर जानानै सिङाव गोदोनानै थायोब्ला माने उनावबो माने जाखांफिननायनि चान्स थायो बेफोरबायाददि माने बुंनाय मोनसे राव दं आरो जोंनियावहाय आरो बेबायदिनो थाहैबाय जोंना उसुमाय उसुमायफ्राथ' जोंना दाउफोरजोंबो फुदुंनानै जानो मोजां जेब्ला देहाफोरखौ एसे दुरबल मोनोब्लाबो जोङो बानलु गोसा होनानै उसुमै फोरदों औ दाउ फोरखौ फुदुंनानै जायो आरो बेबायदिनो थाबाय जोंना ओ बहलफोरखौबो जों बांसिन गायानो बहल जिंखा
ओम
बहल जिंखाफोरखौबो जोंना माने बेफोरबायदि गय दंफां बा बारि बागानावहाय जोंना जेराव गय दंफांफोर थायो माने बेफोराव माने बारियाव खिलिबोयो आरो हारसिंनो आरो नै दा दैज्लांबा जोंङो मोनजायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां माने जों गाया लाबासिनो मोनजानाय मैगं थाइगं गोबां दं आरो बे नोंथां मोनसे ओरैनो बेफोरबायदि मा मा मैगं मोननो हायो जों खस्थ' खालामा लाबासिनो
औ नंगौ नोंथां आ जोंहा माने आबाद मावनायाथ' माने हाग्रानि मैगंफोरखौ जों आबाद मावनाय जाया। दा बेयो हारसिंनो गाव हारसिंनो रज'ना थायो आरोना हाग्रा
औ
थ' बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो आं नुनो मोनो बायदिसिना हाग्रानि मैगंफोर जेरै आ जोंहा मेसें बोथोराव बांसिन जों दुब्लि फोथारफोराव नुयो जे मानिमुनि होनना बुंङो मे मानि मुनि खौ मोजांङै जों सायना लाबोनानै स खाना लाबोना सायनानै जों बेखौ आ आलुफोरजों नङाबा जों अमा बेदरजों जोंबो जाजायो आरोना बेखौ मोजाङै आ एवनानै जोबोद गोथाव जायो आरो थावजों थाव एसे होना एवनांगौ आरो बेबायदिनो जोंहा दंबावो नोंथां ओ जेरै बे खिफि बेन्दों होनना बुङा नोंथां।
औ औ नं
खिफि बेन्दोंखौबो जों जानाय जायो जोबोद गोथाव जायो आरोना बे दाउ बेदरफोरजों जाबाबो। आरो एसे मोनामो आरो खिफिदि खिफिदि मोना मोनामो नालाय। नाथाय बियो जेब्ला सङोना संबा मोनामनाया खारा आरो मोदोमोसो आरोना अब्लानिया बेबायदि आरोना नोंथां औ ओमफ्राय बेनि उनाव आर दं ओ जेरै जोंहा बे दैयाव मोननाय सिब्रु बायदिखौनो मोनजायो आरो ना औ बे दैयावहा मोनो बेखौ खानानै लाबोयो ओमफ्राय बेखौ जोङो थावजों एवना जायो आरो गोथाव जायो। आरो बेबायदिनो दंबावो जोंहा ओ दिंखिया जाय दिंखियानि बे जोंहा ओ बिलाइखौ बा ओ बेनि बिसंफोर थायो नालाय बेफोरखौ जों खानानै लाबोयो औ बेखौबो एवना जायो। मोजाङै आरो बेखौ दावदैजों एवबा जोबोद गोथाव जायो होनना बुङो आरो मानसिफ्रा। नंमारगौ आंबो जाना नायदों आरो। दावदैजों एवनानै गोथाव जामारो आरो एवना थावजों एवना आरो दंबावो जेरै मायसुन्द्रि होनना बुङो जोङो बे मायसुन्द्रिखौ बे खौ नाजों जों जानो हायो आरो बेखौ माने एसे बेयो जोबोद मोजां आरोना माइसुंन्द्रि बिलाइआ। बियो ओ जोंनि देहाखौ मोजां खालामो माने जोबोद भिटामिनफोर दं आरो बेवहाय फाइबार बेबायदि। आरो बेयो जोंहा जि आइ टेकबो मोनदों आरो ना मायसुन्द्रिया।
औ औ।
औ ओ बेखायनो माने बेखौ माखासे सुबुंफ्रा मा खालामो आं जेब्ला मोनसे दाबसे जायगायाव थांदोंमोन आरोना बेरायनो बेहाय बे नोंथां बे मेघालयआवहा आरो ना बे बे खासि खासिया हारिनि सुबुंफोरा ओंखाम जाबा मानिया ओ बे माइसुनद्रि बिलाइखौ बिथांमोनहा गोथाङै अरै अरना जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ बे बिराद गोथां मोजां जायो एसे नाथाय ना बायदि खारो आरो ना ना गोथां बायदि थेवब्लाबो माने मोजां नाङो आरो सिगां जों बे खौ जाबा माने अरना जाबा गोथाङै
एसे खारनाय मोनो आरो ना बायदि ना गोथां बायदि ओमफ्राय नाथाय जेब्ला जाखांनानै जोबोद मोजां मोनो आरो ना बेबायदि आरो। ओमफ्राय बिदिनो जों बेखौ जों संना जायो बांसिनानो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा। ओ बेखौ जोङो दै होनानै एसे सुस्रानानै बेखौ मोजाङै सङो संनानै बेवहाय नाफोरखौ गारसनलाबायना होयो आरो। ना फिसाफोरखौ बा नाखौ एसे एवना लानानैबो होनो हायो आरो ना स' बेबायदि जाबा मोजां आरो आरो बेबायदिनो दं जेरै जोंहा अन्थाइ बाजाब बे मसला
नंगौ नंगौ।
बेखौबो जों गायलायनो नाङा बे हारसिं र'नानै थायो आरोना।
औ।
औ बेखौ जेब्ला जोङो बोरमाफोर बोरमा बेदरफोर जाब्ला होबा माने गोथाव जायो आरो बेदि मोदोमो आरोना। ओमफ्राय आरो बिदिनो दं माथि गालदाब होननाय दङ मोनसे औ बे- फोरखौबो जों बिदिनो जानाय जायो आरो बेबायदिनो नोंथां बे हाग्रायाव माने मा जों मालाबा मा खालामो जों जेब्ला लाइ-लाफा बा मुलाफोरजों फोलाबायो बारियावहा। हालेवनानै अब्लानिया बेहाय हारसिंनो मोनसे मैगं ओ रज'ना थायो आरो बे जाबाय जेरै जों बुथुवा बा खुथ्रा बेफोरो सु गोनाङा औ बेफोरखौबो जों जों मोननाय जायो बा बेखौ जों मैद्रु जानो मोजां आरो जायो बे माने ज' मिलायनानै जायो आरोना। जेरै लाय-लाफा लाफा बा खुथ्रा बुथुवा बेखौ जों ज' खालामनानै बेबायदि मैद्रु जानाय जायो आरो। आरो मैद्रु ओंख्रियाथ' जोबोद मोजां आरोना जोंनि देहानि थाखाय बेहाय जेबो होनाय जाया। माने संख्रिल' होनाय जायो आरो ना। नोंथां उम बेबायदि आरो औ औ पुदुना
खुदुना आरो मा होनो नै दा एलांसिफोरबो मोननाय जायो नङा होमबा। फख्रिफ्राव हेलांसि आरो बेबायदिनो ओ जाम्फैफ्राव गोबां बुस्थु मोननाय जायो एलांसिफ्राबोथ' एवनानै जानो मोजां आलुफोरजोंबो।
नंगौ नंगौ नोंथां आरो बेबायदिनो जेरै गंगार दुन्दियाखौ जोंनियावबो माने एसेल' गायना होनांगौ आरो ना बेखौबो हाग्रानिनो होनजायो आरो ना नोंथां। माने नोंथाङा फांसे गायना होबानो बे बेरात रज'लांबाय थायो आरो ना नोंनि जायगाखौनो लाजोबो आरो बेफोरबायदि आरो गंगार दुनदियाबो ओमफ्राय आरो बेबायदिनो मैगं होनबाथ' नोंथाङा थास'नि खोथाखौथ' बुंखाबाय जों थास' बिबारफोरखौ जायो। थास' बिबारजों ओ आं दाउ बेदरजों मैयासो जादोंमोन आरोना संनानै।
औ
औ बेखौ गोथाव जायो आरो मोजां नाङो जानो। आरो बेबायदिनो जोंहा थास' आथिं थास' बे बिसंफोर ओ आरो दंबावो जेरै नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव जों जानाय नुनो मोनो माने मोनसे मैगं दं आरो बेखौ जों दुब्लि फोथारफ्राव मोनो आरोना नोंथां।
औ
औ बेखौ बेबायदिनो सिब्रु बादियैनो होनाय जायो आरो बे नामखौ बावदों आरो ना आङो।
औ औ
जानाय जायो आरोना दुब्लि फोथारावहा बे दैज्लां बोथोराव दा बायदियाव माइ गायखांनायनि उनावहा ओ आलिफोरावहा माइनि बे दुब्लि फोथारनि आलिफोराव रज'ना थायो आरो बे।
उम उम
औ आरो बेबायदिनो नोंथां जोंहा हाग्रानि मैगंफोर होनबा आरो जों जेरै थालिरखौ जोंथ' गाया नालाय माने हारसिंङै रज'ना थायोना बे माबाया थालिर बे आथिया थालिरबा औ आथिया थालिरनि जों बेखौ दानस'नानै लाबोनानै बिफांखौ जों बेनि माबाखौ ओ बे फस्ला होनना बुङो जों बे फस्लाखौबो जानाय जायो आरो आरो बेबायदि बिदिनो हाग्रानि बुंबा जों नोंथां बे जोंनि ओनसोलाव आं बेखौ जानाय नुयो रायदों नोंथाङा रायदोंखौथ' सिनायो जानो हागौ।
औ औ सिनायो औ
औ बे रायदों गोरलै गोरलै रायदोंखौ जों लाबोनानै एवना जायो आरो ना बेयो एसे गोखा जायो आरो जानायाव
औ
औ बेबायदिनो आरो गोबां दं ओ जेरै बासिखा बिबार बेफोरखौ जों अनला ओंख्रि ओंख्रिजों जानो हायो गोखा जायो एसे बेखौबोथ' जोंङो फिफांनिफ्रायसो मोनो। हाग्रायाव मोननायखौनो होनजायो आरो बेखौबो आरो दंबावो गोबां रोखोमनि जेरै आरो जोंहा बे आ जों बे मा होनो बेखौ आ था आ आं बावदों आरो ना नामखौ बे जों मैथ्रु होननाबुंङो ना फिथयखौ औ मैथ्रु थाइ औ बिनि बिलाइखौबोथ' जों जायो ओरै सजना सजना बिलाइ बेखौ जों ओ जायो खारदै होनानै जोंनि ओनसोलाव अबसे ना नाफोर होनांगौ बा मटर नंङाबा दालिफोर होनानै ज'है माने खारदै जाजायो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ
बिदिनो गोबां रोखोमनि दं ओ जोंहा समाबो जाबाय नोंथां द बिदिबा दोनथ'लायनोसै नामा औ दे बिदिबा ओ गोजोनबाय।
औ गोजोनबाय नोथां गोजोनबाय।